औ नों
अ दानिसो ओ एसे सिगाङाव जों ए आइ नि बागै रायलायदोंमोन ओमफ्राय बेयाव एसे आद्रा थादों नों एजि आइ नि बागै खोन्थादोंमोन दा बे एजि आइ नि बागै आरो एसेबां माने एक्सप्लेन खालामबावनो हागोन ना
औ हागोनथ' आरो ओ जाखिनि आं नोंनोलाय मा होनो बुजायदोंमोन बेखौथ' बुजिजोबबायना ना बले इफोराव एसे सो माने नोंना माने साननाय फैदोंमोनना बे बिदि जाबा मा जागोन बिदि जाबा मा जागोन नों एसेसो नोंनावहाय दाउट फैदोंबा माने नोंनाव एसेसो माबा जादोंबा बुजिनो मोनाखैबा नों सोंबानो जाबाय
आंनाव ओ एज जि आइ नि बागै जेबो दाउट गैया बाट आङो बे कुइसनखौ सानदों आरोना जेनेबा दा ओ ए आइ ओ डाटा सेन्टारफोराव गोबां जोङो दै इउस खालामनो गोनां जायोना बिसोरनि हिटखौ लिमिट खालामनो थाखाय दा बेयाव जि ओ बे दै इउस खालामनायाव दैनि जि माने ओ आंखाल जानो हाहैगौ उनाव बेनि बागै नोंथाङा मा सानो
ओ नोंथाङा खेबसे बुंफिननो हाबावगोन ना कुइसनखौ मा सोंदोंमोन आं बुजि मोनासै मा होनो दै नोङो बाहायनाय माने हिट रिलिस
माने औ माने ओ आङो ओ मोनसे माबा ओ मोनसे ओ निउसनिफ्राय मोनदोंमोन आरो ना जे ए आइ डाटा सेन्टाराव बेसोरनि हिटखौ लिमिटाव लाखि नो बा हिटखौ खमायनानै लाखिनो थाखाय बिसोरखौ मोजाङै प्रटेक्ट खालामनो थाखाय गोबां दै इउस खालामनो गोनां जायो। जुदि ए आइ डाटा सेन्टारावनो मानसिनि इउस खालामनो गोनां दैखौ इउस खालामनो गोनां जायो बा माने दैनि आंखाल जाहैनो हायो बेखौ मा सानो जुदि ए आइनि बाहायनाया बारायलांबाय थाबा बे दैनि बाहायनायाबो आरो बारायलांबाय थागोन।
औ औ नों जे दा नोंथाङा जे बुंदों ना नंगौ आरोना जेरै आइ ए एयावहाय मा पावार मा बोलोगोरा बुस्थुना जि पि इउ होननाय बुस्थुआ? मोनसे जि पपिअ थायो बेयावहाय माथ गरम दै बाहायनाय जायो आरोना औ दरम गरम जायो बेयावहाय बेयाव दै होनांगौ जायो माने जेरै जोंनि दा लेपटपफ्रानो गरम आंनाथ' मालाबा मालाबा फदिं बानायबाथाय लेपटपानो गरम जाना हें मारिलायो आमफाय गावनो सुइस अफ जालांङो अब्ला बिदिनो बिसोरनाबो गरम जागोन ना बिसोरथ' आरो बेसे गिद सिस्टेम थाबावोसो नोङा होनबा?
माने बियो दैखौ होयो मानोना बे गरमखौ माने बोनो थाखाय आरो ना।
माने जेरै दा जोंङो कुलिं माने जोंनि जे बे दै हाबनाय प्रसेसा बोरैखौ गुसु गुसु बानायखौ खिथानोसै आं जेरै बोरै जायो।
नंङा आं बेखौ सोङाखैमोन। आंनि कुइसन
आं नोंनो स्टेप बाय स्टप खिथा लांग्रोसै माने लासै बा लासै खिथा लांग्रोसै थख' बाय थख' नंङा होमबा? नोंथां अब्ला नोंनाव मोनसे गेजेराव दाउ फैनाय थाबावो बे खौबो नोंबो बुं- बुजिनो हागोन।
औ बाट आं जा कुइसन सोंदों बे कुइसननि आनसारखौथ' आं मोनाखै।
बेखौबो मोनलांगोन लासै लासै आं खिथालांबाय थाग्रोनोसै।
दे बुंदो।
ओ-जेरै जोंङो दा मोनसे माबा दै गुसु आरोना बियो पाइपनि हिसाबै माबा थांङो आरोना बेखौ गुसु बाना -नायनो थाखाय जोंनि जे सिम थायो सफ्टवेर थायो बेहायउस जायो ओमफ्राय बिदिनो ओ गरमा। दैया गरमखौ एबजर्ब खालामो आरा बोयो आरना। बेखौहाय गुसु बानाय जायो पावार जायो हिट हिट एक्चन्ज आर ना माने गरमा सोलाय लायो आरो ना बेयाव बिनिफ्राय बेयाव दैयावाय एबजु खाम खालामाना बिदि जाय ना आरो नों जे सोंदोंमोन ना। ओ-बेयो पसिबोल ना। माने रिजोन लाय रिजोन थाखा लायै जायगा बबेबा जायगायावहाय दै खमबा बेयाव प्रब्ले जानो बबेबा जायगायाथ दैया खम नंङाना। बेफोर रखम प्रब्लेम जानाय नङाना दैयाथ' सिंनिफ्राय आडारग्राउन्डनिफ्राय फैयो जेरै - वाटा आहा माने हाइ वाटार कनजामसन माने जेरै दै बुरजा कन्जिउम बानायनाय दै बुरजा लानाय। मोनसे माबा गेदेर माबाफ्रा लार्ज ए आइ डाटा सेन्टारफ्रा। माने बियो मा मिलियन मिलियननि। थिंखि दै लाना होयो बिसिनि माने माबा माने साइसनि हिसाबै बिसोरनि बेसेबां गेदेर बेसेबां फिसा बिसोरनि हिसाबै। आरो माने जुदि डाटा सेन्टारा गोरान जायगायाव बानाय -योबा बेयावहाय बिसोरो प्रब्लेम होनो हागौ। माने जेरै लकेलनि मानसिफ्रा रागा जोंनो हागौ माने जोंना दैया बिदि जाबाय होनना। एग्रिकालसार नोंनि बे खेथि बारियावहाय प्रब्लेम जानो हागौ। नङा होनबा जुदि बिदि एसे द्राय एरियाफ्राव लायोबा। थाय गोरान जायगाफ्राव बानाय बाथाय ओंखाइथ बांसिनननोथ गोरान जायगायाव बानाया एनपिडिया नुवाखै नोङो अबाव बानायदों?
एनबिदियाखौ नुदों ना? बे नथ परटिम बानायदों नङा होनबा गुसु जायगायावहायो। ओंखायनो बेयाव बानायदो एआइ डाटा सेन्टारखौहायो। मानोना बेयाव गुसु बुसुना ओमफ्राय बेयावहाय बियो दै ओरै माने गावनो दै होलायनाङा जायो आरोना गुसु जाखायो। ना बेनि थाखाय बि जायखौ नुबाय होनबा ओमफ्राय नाथाय मोनसे आरो क्लाइमेट जेरै जोंनि मोनसे क्लाइमेट सेनस वेदार चन्स थायो होनबा मोन नाना बोथोर बोथोर थाया होनबा। माने जुदि टेमपारेसारा माने जुदि गरमा गुसुवा टेमपार गरमा जुदि माबा क्लाइमेटनि थाखाय चेन्ज जायोबा जुदि बिदिबाथाय बिदिबा बांसिन डाटा सेन्टारफ्रा गुसु खालामनांगोन आरो ना गुसनांगोन जेरावहाय दैया बांसिन नांगौ जानो हागौ जुदि बे क्लाइमेट चन्जआ जुदि गरमा बांसिन बा ग्लबेल वारमिं बांसिन जायोबाथाय नङा होनबा अब्ला आरो बांसिन दै जानो हागौ मानोना जोंनि बोथोरानो गरमबालाय खारन बोथोरा बुसुबासो नों दैया खम नांगोन बोथोरा गरमबाथाय दैया बांसिन नांगोन नङा होमबा गरम बोथोराव जों दै लोङा होनबा आरो गुसु बोथोरावहायो जोङो दै बांसिन बद्रायबो लोंनो नागिरा ओंखायनों मानसिफो दै बांद्राय थांनो नागिरा बिदिनो जेरै ओमफ्राय नाथाय दा जों नुनो मोनदोंखि एयाइ लासै लासै देरलांगासिनो एआइ खौहाय जों फोरोंलांगासिनो मा एडभान्सआव एडभान्स मा गोरोंसिनाव गोरोंसिन फोरोंलांगासिनो बिनि थाखाय आरो बांसिन फोरोंनो थाखाय बांसिन जि पि इउ नांगौ बुरजा थावजेन्स माने हाज ओ माने ओ थावजेेनथा जिपिउ नांगौ माने बेखौ सोलिबाय थानो थाखाय मासाव हप्तायाव सोलिबाय थानो थाखायनो अब्ला बेयाव मा बुरजा गरम ओंखारगोन नङा होनोमबा बेसोर
औ आरो बेनि थाखाय गोबां दैनि गोनांथि जाबावगोन
गोबां दैनि गोनांथि जायखौ गोबाव जाबावगोन आरोना आरो बिनि थाखाय आरो बांसिन डाटा सेन्टार खुलिगोन बांसिन डाटा सेन्टारबो खुलिबाय मानोना दा बेसेबां एआइ देरगासिनो एसेबां डाटा सेन्टार खुलि लांगासिनो नङा होनबा बेनि थाखायनो मोननै बु बारायलांगासिनो मोनसे जाबाय इलेक्ट्रिसिटि मोनसे जाबाय दै कारेन्टजों दै नङा होनबा
ह
जेरै
मा मा माने माबायदि माबायदि माने कम्पानिफ्रा माने बोरै बे दा दैखौहाय बिसोरो खमायनायाव हाय बांसिन बोरै खमायो बिसोरो नों मिथिगौ
ओहो आं बेखौनो सोंदोंमोन बेे औ
औ मा होनदोंमोनबा नोंथाङा
बेखौनो सोंदोंमोन आङो जुदि बेफोरबायदि दैखौ बांद्राय बाहायला उनाव जसेबां नोंनो एआइ नि बाहायनाया बांलांबाय थागोन एसेबांनो नोंनो दैनि गोनांथि जाबाय थागोन होनब्ला बे दैनि गोनांथिखौ माबोरै सुफुंगोन मानोना बेयाव नोङो जोंनि लोंग्रा दैखौसो इउस खालामनो हायो जुदि जोङो लैथो लैथोनि दैखौ इउस खालामनो हानायबा जेबो प्रब्लेम जानाय नङामोन बाट लैथोनि दैयाव संख्रि थाखाय जों बे आइ नि डाटा सेन्टारफोराव बि दैखौ बाहायनानै हाया जों जोंनि लोंग्रा गोगो दैखौनो बाहायनो गोनां जायो दा बेफोरबायदिबा नोङो उनाव माबोरै बेखौ मेनटेन खालामगोन जे मानोना जोंनो लोंनायनि बेनि थाखायबो दैखौ जों ओ सेभ खालामनानै लाखिनांगोन आरो बे डाटा सेन्टारावबो बाहायनांगोन अब्ला बेखौ माबोरदि मेेनटेन खालामगोन।
बेखहाय औ जेरै औ बिदिनो जोङो मेलला टाटा ए सेन्टार कम्पानिसफोर नुयो आरो ना जेराव बियो माने सास्टेनेबोल माने जेराव बियो जोंनि माने जोंनि मा आबहावाखौ नायना जोंनि बोथोरखौ नायना जोंनि जागाखौ नायना जोंनि दा जुगनियाव मा हिसाबै सोलिगासिनो बेखौ नायना बे कम्पानिफ्राय एसे बिदि सानना फैदों आर ना जेरै दैथ होयो नाथाय अबेबा अबेबा दैया गलांना वेस्ट जायो नङा होनबा गलना ओरैनो गाज्रियाव थांबाय बियो जेबो जेरावबो बाहायनाय जा जानाय नंला बिदिनो बिसोरो मोनसे मोनसे मोनसे सानना दिहुनदों आरो ना जेरै जुदि जोङो बिदि खालामनो हायोबा होनबा जेरै जा दै गलांदों बे दै ग लांनाया जुदि फैफिनोबा लुप हिसाबै बे ओरै लुप हिसाब फैफिना बे मोनसे सलुउसन दिहुुनदों बिसोरो माने बे दैयानो फैफिनोबा बे दैयानो बेखौहाय गुसु बानायफिनगोन आरो ना बेदि दैयानो ओरै रिसाइकेल जे होनोना जोङो रिइउस रियउस बानायगोन ना आरो मोनसेया जाबाय ओ रिसाइकेल माने जेरै ओ जेरै जोंना गाज्रि दै दै लोंग्राखौना गाज्रि दैफोरखौनो जोङो बाहायोबा जुदि बेखौ मोजाङै रिसाइकेल बानायना
एबो मोनसे सलुउसन फैबाय नङा होमबा बेबो मोनसे जोंनाव साननायाव फैबाय गद बेबो मोनसे जोंनि माबा सब मा होनो ओ मा होनो जोंनि दियो मा होनमोनलाय
सोल्युसन
अ सलिउसनाव सलिउसनाव फैबाय
जोंनि बे एन्साराव फैबाय आरो ना बे मोनसे आरो मोनसे जाबाय ओ गुसुसिन जायगायावहाय जुदि डाटा सेन्टार खुलियोबा अब्लाबो आरो बे मोजांसिनबाव मानोना अब्ला बेयाव दैबो नाङा जेरै आं नोंनि दहाय खिन्थादोंमोन आरोना एन भिडि आ बैयो साउथ नर्थ पलावहाय खुलिनाय होननाया अबेबा गुसु जायगायाव खुलिदोंना बिसोर गाव गावसिनि डाटा सेन्टारखौहायो आरो मोनसेया जाबाय लिकुइद कुलिं होननायखौ लिकुइद कुलिं मोनसे टेक्नलजिया बे लिकुइड कुलिं माने बेयो बांसिन जोंनि जे एयार कन्डिसनार दंना ट्रेडिसनेल जोंनि जे गावस सनि बिसिम बिदि नङा मोनसे लिकुइद कुलिं दं आरो ना बे टेक्नलजि बे बांसिन बे बांसिन मोजांसिन आरोोना गुसु बानायनायाव बेखौ बायनो हायो बेयाव बांसिन खम नांगोन दैया आरो जेरै ओ
बे लिकुइड कुलिं टेक्नलजिखौ माबोरै बाहायो माने माबोरै खालामगोन बेखौ
आस्सा दा बे लिकुइद लिकुइड कुलिंखौ मा बानायगोन ना बेखौहाय सोंदोंना नोंथाङा
औ
दा जेरै जे जों नुनो मोनोना जेरै मा होनो एयार कन्डिसनाराव जों दै सोयो नङा होमबा दै सोनानै एनाबा बिसोर दै लायो बेजोंसो बिसोरो बाहायनाय जायो दा बिदिनो जुदि एर बे लिकुइड सिस्टेमखौ जों बै बाहायो एआइ आवहाय जाबाय जेरै जोंनि जोंनावथ' सि पि इउ जि पि इउ थायोना दा लिकुइड क्लिड खुमाबे लिकुइदआ गुसु लिकुइदआ बियो एबजर्ब खालामो आरोना मेटेलफोरनिफ्राय माहोनो गरमफोरखौ एसोर एबजर्ब बानायो माने जेरै गरम जे लिकुइद थायोना बियो ओंखारलाङो आरोना बेलेग पाइपजोंहाय
माने ओ माहोनो गरमजों गरम एक्सेन्ज बानायनो थाखाय बेखौहायो मोनसे गरम पाइप जोंहायएखौहाय हरो आरोना ओमफ्राय बिदिनो लिकुइड गुसुवा फैनाय खौहायो बेयाव फैयो जायगायाव ओमफ्राय बेखौ गुसु बानायो ओमफ्राय बेखौ गरमा ओंखारलाङो मोनसे साइडजोंहाय लिकुइद ट्रान्सफार जायो आरोना बिदि ओमफाय बे लिकुइदा बै गरमाव थांना बे लकुइदा आरो गुसु जाफिन सिगोन आरोना बे बुसु जाफिनना आरो बै लिकुइदानो फैफिनो गोन आरो गिदिंना ओमफ्राय बेयावहाय गुसु जा बेखौनो गुसु खालामफिनसिगोन आरो ना बिदि
आथसा मोनसे लुप बायदि बेयो गिदिंबाय थागोन बे गुसुआनो गुदुं जाफिनबा आरो गुसुआव फैफिनगोन
औ जेरै गुसुवा जोंना मा होनो एयारकुलिन ना एसि ना मा होनो बे फांखा बाहायोना फांखा बानायो नङाबा ए आइ